औ औ खोनाबाय खोनाबाय औ औ नोंथां होनबा जोङो बर'फोरनि औ मा मा आबाद मावो आबाद मावनि सायाव रायज्लायनोसै औ औ
औ होमबा नोंथाङा ज ज
ह औ ह औ ह ह नोंथ औ नोंथांनिसिम माब आबाद माव औ औ माव म बोथोराव मावो औ औ औ जागोन नोंथां ज ओ आबाद होन होननानै बुङोब्ला अब्ला माने बे मोनसे जोंनि गोदो गोदायनिफ्रायनो माने जोंनि आबै आबौमोना मानि ओ मोनसे ओ जायनि सायाव माने सोनारनानै जिउ खुंनानै माने जाबोदोंमोन। आ जो नो माने आबाद होननानै बुंनाय जायो आरोखि नोंथां औ लोगोसे माने आबाद होननानै बुङोबा माने जों गोबां रोखोमनि जों औ गोबां रोखोमनि जों आबादखौ बुंनो हायो जेरै आबाद होननानै बुङोब्ला। जोंनि गिबि थारियाव जों मानि माइ माइखौनो हमनानै लानांगोन आरोखि नोंथां आं बे बुनो औ बिनि उनावसो गोबां खौ जों आरजयोबा बिदिनो बा बारियाव गनाय गायनाय मैगं-थाइगंफोर जेरै आलु, बिदिनो लाफा, सेना, मुला, जों बेफोरखौ माने गोदो गोदायनिफ्रायनो मावबोनायखाय जों माने बेखौ माने बेखौबो जों आबाद होननानै जों बुंनांगोन आरोखि
अ
औ बिनि बेलायाव आं माइखौनो होननोसै बर'फोराथ' म गोबांबाद औ बिदिनो माइजों लोगोसे जों मानि जोंनि ओ बर'फ्रा बा जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव थानाय रायजो राजा राजाफ्रा माने बेस र बिदि ओ दलि बिदिनो सबाय बिदिनो फाथो बिदिनो जुखाम बेफोरखौ मावनायखौ नु माइनि बेलायावबो गोबां रोखोमनि माइ दं जेरैहाय बिदिनो रनजित थाबाय ओ बिदिनो जोसा थाबाय बिदिनो माइब्रा थाबाय बा ब्लेक राइस थाबाय बिदिनो बायदि बायदि रोखोमनि माने माइनि आब आबाद मावनायखौ जों माने जोंनि ओनसोलफ्राव नुनो मोननाय जायो आरोखि नोंथां औ बिदिनो माने जोंनि ओ रायजो राजाखौ माने बेफोराव माने सोनारनानैनो माने खायफा खायफा मा माने बेफोरावनो माने सोनारनानै जिउ खांनायखौ जों नुनो मोनो औ नाथाय ओ गोदोनि बादि माने दानि समाव माने माइ गायनाय बेफोर हाबाफ्रा ओ माने जोंनि माने खमा लांनो हमदों। दों आरोखि ओ गोदोनि
खमाय खमायलांनो होनबा नोंथां माइ आबादा खमायलांदों होनबा जि
बाख्रि बाख्रि बिजनेस औ औ औ बारा गैला औ औ नंगौ नंगौ औ नोंगैबो माने सुबुं हा हुफोरा लासैनो खमायलांबाय ओ बेजों लोगोसे माने माइ आबाद माव नोंथाङाबो माने खमायलांदो जास जों इसोरखौ नुनो मोननाय जायो आरोखि नोंथां। औ लोगोसे बिदिनो माने ओ बेजों लोगोसे मानि औ औ खोनादों ना नोंथां? हेलौ हेलौ खोनादो खोनादो अ
खोनादो नोंथां खोनादो।
अ औ लोगोसे लोगोसे बिनि बेजों लोगोसे लोगोसे नोंखौ माने फानायखौ जों नुनो मोननाय जायो आरोखि नोंथां औ बेखौ जों दैलांनि समावनो बांसिन माने माइ गायनाय टाइमावनो माने बांसिन ओ मावनायखौ जों नावहाय जेब्ला खोथिया खुबैनो टाइम जायो अब्ला जों ओम फाथोखौ बिदिनो दाननै सिगाङावनो जों दाननै मोननै सिगाङावनो जों बेखौ फोनानै लाखानायखौ जों नुनो मोननाय जायो। बेखायनो माइनि सिगां जों माने फाथोखौ जों हानो मोननाय जायो आरोखि बिदिनो जेब्ला माइआ फिथाइ थाइहांनाय सम जायो। यो अब्ला जों बे बे समावनो माने फानखांनानै जों बेखौ दैयाव सोमहैनायबो जायो आरोखि नोंथां बिदि
नंगौ नंगौ नोंथां।
माइनि माइयाबो मोनहांसै अब्ला बे समाव माने सोमनानै दोन फाथोखौ जों मानि ओ दै दैयाव थांनानै माने बेजेखौ आलदा थख'खौ खालामनानै जायो लोगोसे बेफोरखौ माने फोरानखांनायनि उनाव बाजारफ्राव दखानफ्राव माने बे खायसे फाथोनि सेरनाखौ फाननानैबाबो माने बजा मोनसेयाव जि रां जिबा रां जोंनि रायजो राजा आरजिनायखौ जों नुदों आरोखि दा बेनो नोंथांमोननि ओनसोलाव माने बेजों लोगोसे मा मा आबाद? मावनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो माबोरै माबोरै ओ मावनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथां
अह नोंथां जोंनिथिंथ' गोदो गोदायनिफ्रायनो आबाद मावबोदों जोंनि
आबाद मावबो औ दा दासो जोंनि बर' गामि गफायाव जों माइ आबादखौ गोबाङै मावनायखौ नुयो औ औ अह लोगोसे दैलाङाव दा दैज्लाङाव जोंनि माय आ आबाद गायो जोंनि गामि गफायाव औ औ औ लोगोसे जोंनि माइ आबादा जोबनायनि उनाव आबादा जोङो फोथाराव हालेवनानै बायदिसिना मैगं थाइगं जों फोनायखौ नुयो आरो जेरैबायदि जों हालेवखनायनि उनाव जोङो मा माइखौ दाननायनि उनाव औ औ जों बे बेसर फोनायखौ नुयो जोङो औ औ आरो सोरबाफोर आलु गायो औ सोरबाफोर मैगं थाइगं लाइ लाफा दुन्दिया आरिखौ गायो बे औ
लोगोसे बेफोरबायदिनो फिथाइ फिथाइनिबो जेरै फिथाइ सामथाइ
अ लोगोसे बेफोरबायदिनो फिथाइ ओ फिथाइनिबो जेरै फिथा
राङालाव
खलाजिरा थायबें आरिखौ औ आपेल खुमब्रा लाव औ राङालाव औ बेफोरखौ गायो आरो जोंनि औ औ औ जौखोन्दोबा बेसेबां पारसेन मानसिया ओ बर'फोरा गोनिफ्रायनो औ आबादजों सोनारनानै औ नंगौ नंगौ
आरो जो जोंनि बे
नि ओनसोलाव बेसेबां जौखोन्दोसो बा बेसेबां फारसे रायजो राजाफोर आबाद मावनो लोगोसे बिदिनो मेसें बोथोर बबे आबादखौ बांसिन मावनाय जायो बेफोर आबाद मावनाय गैखाला औ औ नंगौ औ लोगोसे माइनि अनगायै माने मेसें बोथोराव बबे आबादखौ बांसिन मावनाय नुयो
औ जोंनिथिंथ' मेसें बोथोराव एसे सिगांनो फानलु गायनायखौ नुनो मोनो जोङो
सिगांनो फाल मोनो जोङो औ हालव्लांनि जोङो हालु गाय औ बेनिफ्राय बेफोरबायदिनो खुमब्रा औ औ दालि औ पानिलाव बेफोराख औ। औ औ बेफोरखौ गायनायखौबो नुनो मोनो आरो जोङो बांसिनानो औ। औ। औ लोगोसे बोथोर लायै बोथोर जोंनि बर'फोरा आबाद मावदों गोदोनिफ्रायनो औ औ नंगौ। मेसें दाबो बिदिनो मावबाय दं नोंथांमोननि ओनसोलाव आरोखि नोंथां खोनादों ना नोंथां? हेल'। खोनदो नोंथां औ खोनादों औ नोंथांनि ओनसोलाव मेसें बोथोराव औ नोंथांमोननि ओनसोलाव मेसें बोथोर माइनि आबादखौ मा रोखोमै मावनाय जायो दैज्लां बोथोराव बोथोरनि अनगायै आरोखि मेसेङावहाय।
औ मेसेंआवथ' जोंनिथिं बिदि माइ आबादखो मावनाय नुनो मोना जोंनिथिं।
नुनो मोना जोंनिथिं।
जोंनिया दैज्लांआवल' गायो माइ आबादखौ। बाकि बिदिनो मेसे मेसें फोराव जों मैगं थाइगं गायनायखौ नुयो। माखासे
औ नंगौं नंगौ माय आबादखौ औ लोगोसे जुखाम आबादखौ जखामनि आबादखौ नोंथांमोननिसिम थिम मेसेंआव गायो नामा? ना माने जोंनि ओनसोलाव माने माने जाय फोरा माने हा दं बिसोरो माने खायसे खायसे मेसेंआवबो मानगायनाय ओ हा सिंनिफ्राय दै बोखोनानै बा बबेबा मोनसे दंग' बा जामफैफोरनिफ्राय लांनानै दै जगायनानै माने मेसें बोथोरावबो माने माइनि आबादखौ माने गानायखौ जों नुनो मोनदों नोथां लोगोसे सेंबोथो बांसिनानो इसेबां मानि माइ खौ गायनायखौ नुनो मोना माने बांसिनानो नै बिदि बिदिनो ओ ओ जुखाम गायो। बिदिनो आलु गायो फुयो बिदिनो गाव गावनि न'खरनि थाखाय माने बेखौनो राहा लामा बानायनानै लानायखौ जों नुनो मोन्दों आरोखि नोथां बिदिनो माने बांसिनानो माने आबादनि सायाव गामि ओनसोल आथिलावथ' आबादनि सायाव सोनारनायलाय बेखायनो बेखौनो जों मावनानै जानाय गामि ओनसोलावबो खायसे मानि बेफोरखौ जायफ्रा न'खराव साख्रि -बाख्रि दं। बिजनेस दंखायो माने बेसोर बेफोरखौबो मावनायखौ नुनो मोनदों लोगोसे टाउन सहराव जाय थाहैबाय माने बै माने गामिनि हा गालांना थाउन ओनसोलाव थाहै बैसोरखौबो माने गामियाव फैनानै गावसोर गाययाबाबो माने सोरनिबा आखाइयाव हगारनो हानाय आदि गायहैनाय जों गोबांथार जोंनि ओनसोलाव नुनो मोननाय जादों आरोखि नोंथां औ। बिदिनो माने सोरबा -सोरबा बेफोर माइनि आबादफोरखौनो माने न'खराव दोननो थाखाय न'खराव दोननानैबो जायो आरो खायसे -खायसे बेखौनो फालांगि हिसाबै खालामनानै जानायखौ जों नुनो मोनदों आरोखि। औ बेफोरबायदिनो माने जोंनि ओनसोलाबो बेफोरबायदिनो आबाद -आबादफोरखौ माने मावनायखौ जों नुनो मोननाय जायो आरोखि नोंथां। बिदिब्ला नोंथां जोंना थाइमआबो जाबाय ना नोंथां होमबा? अ -अ औ होनबा दोनथ'नोसै नामा नोंथां औ औ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम।
गोजोनथों।